हेलौ
अ खोनानो मोनदोंना नोंथाङा आंनि माथोखौ?
औ औ थारैनो खोनानो मोनदों नोंथां।
अ ओ नोंथांनिसिम गिबि गिबियावनो गोजोन ओ बेलासि समनि आंनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ औ नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेलासिनि गाहाम हामलायनाय खौ जासे हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
अ ओ दायो नोंथाङा सम दङब्लाथाय आङो जोंनि बे ओ आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ औ। थारैनो सम दोङो नोंथां नोंथाङा मा आयदा लायो बेनि सायाव आंबो दसे सम होनो हागोन नोंथां।
अ नोंथां जोङो दायो ओ बर' हारिनि ओ हारिमु बा गाननाय-जोमनाय, दामनाय-देनाय गासैनिबो सायाव एसे सावरायनोसै जेनेबा जेरैहाय ओ मोनसे हारिमु जानो थाखाय जोंनो मा मा नांगौ? बिनि सायाव एसे सावरायनोसै आरोना नोंथां?
औ औ थारैनो सावरायनो हागोन नोंथां।
औ नोंथां दायो आं नोंथांनो फोरमायग्रोनो सानदों आरो ना नोंथां।
औ औ फोरमायग्रोनो हागोन नोंथां।
औ जोंनो मोनसे हारिमु जानो थाखाय जोंनि। बर' बिमानि राव जा जोङो रायलायनाय बे राव बियो जोंनि थाखाय। गोरा गोख्रों गोरा जानांगोन जोङो।
औ।
जों आरो लोगोसेनो जोंनि गाननाय-जोमनाय ओ राव आरिमु ओ दामनाय देनाय बेफोरखौ गासैखौबो लानानै जोंनि मोनसे बर' हारि जायो नङा।
औ औ नंगौ।
औ औ बिदिनो जोंना गोबां बर' हारिनि दामनाय-देनाय दं जेरैहाय खाम, सिफुं जथ जथा, सेरजा ओ गंगोना ओ आरो लोगोसे ओ थरखा औवाजों बानायनाय थरखा जायाव जोङो। ओ बैसागुआव दामो आरोना नोंथां ओ बिदिनो जोंनि औ। जोंनि जोंनि बर' हारियाव ओ बैसागु बेयो मोनसे ओ देरसिन फोरबो होननानै फालिनाय जायो आरोना नोंथां ओ आरो लोगोसेनो बे जोंनि बर' हारिनि ओ मुंदांखा मेथाइ ओ जेरै ओ जेयाव बागुरुम्बा बे बियो जोंनि ओ गासैनिबो माहारियावनो ओ मुंदांखा मोनदों। ओ मानो होननानै बुङोब्ला ओ जोंनि बे बागुरुम्बाया ओ गिबिसिन ओ मेथाइ दिहुनजादोंमोन होननानै ओ खोनानो मोनबोदों बा मोनथिबोदों आरोना नोंथां ओ बिदिनो। नोंथांनो आं बर' हारिनि बैसागुनि सायाव एसे फोरमायना होनोसै आरोना नोंथां।
औ औ फोरमाय जागोन नोंथां।
औ नोंथां ओ जोङो बैसागुआव ओ बैसागुखौ जोङो बर'आ बर'फ्रा गोदोहाय ओ सातथा बैसागु फालिबोयोमोननो नाथाय दायो। ओ बैसागुखौ मोननैल' बाहागोआव ओ आ थिखालावहाय जोङोलि फा- फालिबोदों आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो ओ औ जेरैहाय ओ जोङो मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो आरोना नोंथां ओ जोङो मोसौ बैसागो आवहाय ओ सैथ्र' ओ दाननि जोबथा सानखालि जोङो मोसौ बैसागो ओ एबा मोसौ थुखैनाय बे बै सानखालि जोङो बेखौ फालिनाय जायो आरोना नोंथां जों बै मोसौ थुखैनाय सानखालि जोङो ओ फुङावनो सिखारनानैहाय गिबियावनो ओ मोसौनो थाव गुबै फोननाय जायो आरोना नोंथां ओ जोङो गङावहाय आरो ओ मोसौनि आसुगुरावहाय फोननानै होनाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि ओ मोसौ मोसौआ जोंनि मोसौआ ओ बे थाव गुबैखौ फोनोब्लाथाय बेराम आजारनिफ्राय बारग'नो हायो होननानै ओ फोथायो बा मोनथिनानै फोनो आरोना नोंथां आरो ओ बेखौ फोनखांनायनि उनाव जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय गिबियावनो ओ थौनि थौनि हांगार हुख'नानै एबा सारायनि हांगार होख'नानैहाय जोङो लानानै बेयावबो जोङो ओ थाव गुबै ओ गला जायो आरोना नोंथां आरो जोङो बेयाव नुनो मोनो जेरै दिगि लेथि थारै गाज्ला फानेलाव हालदै फान्थाव बायदि रोखोमखौ जों हाना लानानैहाय ओ गिबियावनो ओ माला सुनानैहाय जोङो बे मालाखौ ओ न' नमा न' एबा ओ थाग्रा न' आरो बाख्रि आरो जोंनि बाथु बा बाथु माने बेयो जोंनि ओ आ आफा बोराइ बाथौ जे जोङो जायखौ सिबियो आफा बोराइ बाथौ होननानै औ अबंलावरि बेखौ जों सिबियो बेयाव दे बेयावहाय जोङो बे माला सुनायखौहाय आलायनो थाखाय जोङो माला सुनानै लाग्रोयो गिबियावनो आरो जा जाखिनि आग्लायदोंमोन आरोना नोंथां बेखौ जों मोखौ सोनायावहाय बाहायनाय जाया जेरैहाय औ जोङो मोसौखौ दैमा दैसायाव थुखैनो लाङो थुखैनायनि उनाव ओ मोसौखौ हगारनाय जायो बै हगारनाय समाव जोङो ओ फोथाखौ फुननानैहाय जोङो दिगिलिटि एबा फान्थाव फान्थाव बायदि रोखोमनि हाग्रि ना लानायखौ जोङो सारनानै बै समाव जोङो मेथाइ खननाय जायो आरोना नोंथाङा जों जेरै बर' बर'नि खुगा मेथाइ लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर हानजा हानजा बे बर'नि खुगा मेथाइखौ जोङो खननानैहाय थुखैनाय जायो आरो बे सानाव आरो जोङो मोसौखौ सारायनाय हगारना दोननाय जायो ओ
औ औ
आरो जों आङो बुंलांदोंमोन नोंथां हांगार गोसोम फोनो होननानै बेखौ जोङो फो फोथायोमोन दि गोदो गोदाय मोसौ मोसा लख्राफोर दङमोननो आरो लोगोसेनो जोंनि ओ लावखारफोरासो गुमोमोन मोसौखौ आरो आथिखालाव जोङो बिदिखौ
औ औ
औ जोङो बिदिनो ओ फोथा थुनानैहाय बै सानखालि ओ
औ औ नोंगौ नोंथां।
सारोन हगारना दोननाय जायो आरोना नोंथां।
नोंथां औ।
आरो नैथि साननिफाय जों मानसि बैसागुखौ फालिनाय जायो। बै औ। जोङो गिबियावनो बैसानखालिबो जोङो ओ फुङावहाय गिबियावनो सिखारनानै जोङो नाव मा न'खौफोरखौ सा ओ जोङो सारग्रोना लायो बिनि उनाव हाय जोङो औ। थारना लानानै जोङो ओ बै सानखालि गोदेरखौ ओ मान होनाय बा उन्दैखौ अननाय बिदिखौ हा बिदि हाबाफारिखौ लायो। बै सानाव आरो जों फुजा फुजा बायदिबो होयो आरो ना नोंथां आरो जोङो नैथि साननिफ्राय मोसायो। ओ मोसानानैहाय जोंहा स्नि साना लासेै मोसायो नोंथां। आरो स्नि सानखालि जों सेजौ ओ सेथा मैगं जायो। बेनि जानायनि जाहोनानो जादों जोंनि ओ बेराम आजारा हामथों होननानै। जानाय जायो आरो ना नोंथाङा औ नोंथां ओ नोंथाङा एसे ओ सावराय उम बुंथिनानै होदो नोंथां।
औ औ। थारैनो नोंथां। ओ नोंथाङानो गासै बाथ्राखौ फोरमायनो खानानै होबाय। नोंथां आङो दा ओ फंनैसोल' नोंथांनो जोंनि बर'नि हारिमुनि बागै ओ फोरमायनानै होनिसै नोंथां। ओ जोंनाथ' हारिमु होनोब्ला गासैबो जोंनि बर' हारिनि जानाय लोंनाय थानाय जानाय गाननाय जोमनाय मावनाय दांनाय ओ हारि गासिबो जोंना खौसेयैनो मोनसे हारिमु जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोङो मोनस से हारिमु जानोब्ला जोंना जेरै ओ राव गाननाय जोमनाय मावनाय दांनाय दानाय लुनाय बा जोङो बेबायदिनो आबाद फोथार मावनाय बेफोर गासैबो जोंना लोगो नांनानैसो मोनस से हारिमु जायो आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला जोंना हारिमुआव बेफोर गैयाबोला जोंनिया ओ हारिमुवनो जाया आरोना नोंथां। बेबायदिनोहाय जोंना हारिमुआवहाय मोनसे हारिमु जानोब्ला जोंनो गिबियावनो नांग्रोगोन ओ लिरनाय जेरैहाय जोङो बर' हांखोजों लिरो बेबो जोंना मोनसे ओ बर' हारिखौ जों लिरनानै से जोंना बर'नि हारिमु जायो। नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय जोंना गुबुन हारिफोराबो बेबायदिनो गावसोनि लिरनाय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बेफोरजों गासैखौबो लानानैसो मोनसे ए हारिमु जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनोहाय हारिमुआव जोंना गासिबो गोग्लैयो। बेबायदिनो बर' हारिफोरा माबोरैहाय जानाय लोंनाय जायो बा जोङो गाननाय जोमनायखौ बर' हारिया माबोरै गानो मा बेहाय जोङो बर' हिनजावफोराहाय दख'ना गानो बा जोङो बर' हौवाफोराहाय ओ गामसा गानो। बेबायदिनोहाय जोंना बर' सुबुंफोराहाय जेरै दैज्लां बोथ थोर सौफैयोबोला आबाद मावो बा जोङो गावनि आखाइजोंनो मावनानैहाय आबाद फोथाराव ओ मावनानै जोङो बर' सुबुंफोरखौ जानायखौ जोङो नुनो मोनो। बेजोंनो लोगो से जोङो ओ बर' सुबुंफोराहाय दाउ अमा बोरमा बेबायदिनो बायदिसिना ओ जुनारफोरखौ फिनानैहाय ओ गावनि न'खरखौ सामलायलाङो आरोना नोंथां। बे फोरबो जोंना गासिबो मोनसे मोनसे ओ हारिमुआव गोग्लैयो आरोना नोंथां। जेरैहाय जोंना मोनसे फोरबो फैयोब्ला बेबो जोंना फोरबोआबो जयैनो मोनसे हारिमुआव गोग्लैगोन जेरैहाय जोंना बैसागु फोरबो। नोंथाङानो दहायसो फोरमायनानै होलांखाबाय जे जोङो बैसागु फोरबोआव मा मा खालामो। बेबायदिनोहाय जोंना बैसागु फोरबोआबो जोंनिया हारिमुवआव गोगलैयो बेनि अनगायैबो जोंना माखासे गोबां फोरबोफोर दङ आरोना नोंथां जेरैहाय जोंना खाथि गासा फोरबो। बा जोङो आमथिसुवा फोरबो मागो दमासि फोरबो। गारजा फोरबो बेबायदिनो गोबां फोरबोफोरा जयैनो लोगो नांनानैसो ओ मोनसे हारिमु जायो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोंना ओ गोबां रोखोमनि ओ फुजाफोरनिफ्रायबो जोंना लोगो नांनानैसो मोनसे ज'यैनो हारिमु जायो आरोना नोंथां बेजों लोगोसे। जोंना हारिमु होनोब्ला बर' सुबुंफोराहाय दैज्लां बोथोर सफैयोब्ला जोङो दै गोदान जाजेनोबोला बेयावबो जों जोङो बर' आइजोफोरखौहाय गावनि हारिनिनो जेखाइ, ‌ खबाइ हेबनानैहाय लांनानैहाय जोङो गुरैनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां बेजोंनो लोगोसे जोंना जानाय लोंनायाबो हारिमुाव गोलैयो जेरैहाय जोङो बर' सुबुंफोराहाय हाग्रानि बा जोङो मिथिंगानि सायावनो सोनारनाय रायजो नङा होमबा नोंथां। बेजोंनो जोङो मिथिंगायाव जि जि मुवा बेसाद मोनो बेखौनो जोङो ओ बर' सुबुंफोरखौ नागिरनानै जानायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुनो मोनो आरोना नोंथां
ओ औ नंगौ औ
जेरैहाय जोङो माइरं माइरं माइरंखौ जोङो अन गुन्दै देनानैहाय जोङो बेबायदिनो औवा मेवाइ बा ओ दाव दाव बेदर बा अमा बेदर बेजों जोङो ओ जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नों बेजों लोगोसे जोङो बेबायदिनो नारजि अमा बेदर ना बायदिसिना सिना जोंबो जोङो नारजिखौ जायो आरोना नोंथां बेजों लोगोसे जोङो मिथिंगायाव जे मा मा मुवा बेसाद मोनो जेरैहाय जोङो। जारि, बोरमा दारि, अन्थाइ बाजाब बा जोङो बेबायदिनो दिंखिया दैयाव मानलागारा हारि जेरैहाय दाउ फेन्दा बा जोङो सिबुं जेरैहाय मा होनो जोंनिया बेखौ आ मानदे हेलांसि बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ जोङो दै दैयाव मानलायनायफोरखौबो जायो आरो ना नोंथां बेफोर गासिबो जानाय लोंनायानो जोंना मोनसे मोनसे हारिमुआव गोग्लैयो आरोना नोंथां। बेजोंनो जोंना गासैबो लोगो नांनानैसो मोनसे हारिमु जायो आरोना नोरै राव थुनलाइ गासैबो ज लोगो नांनानैसो जे जोंना मोनसे हारिमुआव गोग्लैयो। बेफोर गैयाबोलानो जोंना मोनसे हारिमु जानो हाया आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय। उनफोराव सावरायफिनसिगोन नामा नोंथां।
औ नोंथां सावरायजागोन नोंथां नोंथांनो फ्राय गोबां बाथ्रा ओ मिथिना मोननानै ओ जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय नोंथां।
औ औ नंगौ नों